खोनादों ना नोंथाङा औ।
खोनादों औ। मोजाङैनो रोखायैनो खोनादों ना नों औ। दा जोङो औ।
ओम फ्रियै दं। मोन आयदानि सायाव आं सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। खोनादों ना नोंथां? ओ बर' हारिमुनि बर' हारिमुनि जानाय लों नाय बायदिसिना बर' बर' हारिमा बादि थांनानै दङ' बायदिसिना नि बागै नोंथांनाव आं एसे नोंथांखौ एसे फोरमायजानो खावलायबाय नों
औ। दा बर' हारिमुनि मा होनदोंमोनलाय? दामनाय देनाय।
उम बायदिसिना बर' हारिनि माबादि बर' हारिया थांना दं दानाय लुनाय
उम दा जोङो ओ मोनसे हारिनि मुं लायाबा मोजां। जिखुनु जों जों होन आरोखि ना
औ नोंथां औ।
बे नेमखान्थि दङथ' उम।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
माब्रै थांनानै थाबोदों बा दा माबोरै जों रायजो जादों होनोब्ला जोंनि रायजो जानायनि मेन माबायानो जेने बा हाबायानो जों आबाद गाहाय हारि होनोब्ला जोङो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरोखि। मानो होनोबा जों सिगां स मनिफ्रायनो आबाद मावनानै आबादनिफ्राय जा जे जिउ खांनायावहाय नांगौ जानाय बेफोरखौ जों बुथुमनानै जोङो रायजो जाबोदों। दा बेबायदिनो उम दोनैसिमबो
बांसिनानो मानि सोलायनाय फै-फैब्लाबो बांसिनानो आ बाद मावनायखौनो जों बांसिन नुनो मोनो। दा सिगां समाव उम सिगां समावहाय जोङो माखासे जोंनि गेजेरावहाय माखासे बे हुदाफोरखौ नुयोमोन। जेनेबा हाग्रा बंग्राफ्रावहाय थांनानै हादान सिफायहैैनानै बेवहाय आबाद मावनानै जों आबाद दैखांनानै जे बेजोंनो जों जोंनि जे न'खरफोरखौ सालायोमोन। नङा होमबा नोंथां? उम। दा बेफोरबायदिनो आरो सिगां समावहाय माने गोदो गोदाय ओरैबायदिबो दंमोन जे न'खर सालायनो थाखाय माखासे धोनि मानसिफोरा दाहोना रुवाथि बेफोरखौ लायोमोन आरो गोबां लायोमोन आरो बेबायदिनो उम गायनाय फुनाय जेनेबा दैज्लांनि गायनाय फुनाय मेसेंनि गोरान आबाद बेफोरखौ मावनानै आरो बेफोरखौ जेनेबा फालांगिरिफोरनो फालांगिफोरनो हरनानै फानहरनानै बेबायदिनो जों न'खरखौ सालायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय आरोखि दा
नंगौ नंगौ
उ आबादनि अनगायैबो जों माखासे फालांगि खालामनो सो सोलोंबाय आरो बांसिन ओ सरखारि जे साख्रि खामानि बेफोरखौ होसोबाय
नंगौ नोंथां
फिसा फिसौ माने मा होनो बिदि बिदिखौहाय खमपानि बायदि खुलिबाय बेफोरबादि बिदिनो गोबां सोलायलांबाय आरोखि नोंथां नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो
औ औ आहाम जोंनाथ' बर' हारिया गोदो गोग्लैसोना थानाय मोनसे फिसा हारिसोमोन बेनि बेनि उनाव जोंना हारिया सोलायनानै दा आथिखालाव गोजौ थाखोसिम। फाइन गोजौ थाखसिम जोङो सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि दा नानो जादों ओम बर' हारिनि सुबुंफोरनि साननाय हनाय बिसोरनि मावनाय दांनायफोरा गोजौ थाखोआव जानायखाय बिसोरो गोदोथ' बर'ना फरायनाय लिरनाय बायदिसिनायाव आखा फाखा नङामोन बिसोरो फरायाखौनो
औ औ
खा फरा उ लानानै बिसोरो गावसोरनिथिङावनो सोरबा सोरबाबा उम उम कम्पानि बायदिसिनायाव हाब खामानि मावनाय गोबां राम रां खामायगासिनो दोङो बेबायदिनो बिसोरो आरो सासे सानै सुबुंफोरा गामियाव थानाय सुबुंफोरा सोरबाबा सा ख्रि मावो सोरबा आबाद फालांगि बायदिसिना बिजनेस खामनानै बिसोरो गावसोरनि न'खर गाव न'खरखौ
उम
मोजाङै संसार जालांनो बिसोरनि
उ उ
फिसा फिसौफोरखौबो बिसोरो मोजां लामाथिं लांनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां ओ दाथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला बर' बर'नि उम हिनजावसा आर हौवासा माबाफोरखौबो जोङो स्कुल कलेजआव थांनायखौ आहा नुनो मोनदों गोदो गोदोथ' साफा सानै हौवासाफोर खौल'सो फरायनायाव जोङो नुनो मोनदोंमोन नाथाय नाथाय नाथाय आथिखालाव हौवासा हिनजावसा गासैबो समान समान, समान गियान, गियान खामानिखौ जोङो दा नुनो मोनदों दाथ' बर' हारिया गोबां बिथिङावनो जोङो जौगानायखौ नुनो मोनदों जेरै बि बर' बर'फोरा फरायनाय फरायनायावबो जोङो जौगानायखौ नुनो मोनदों। खेला- खेला गेलेनाय रोजाबनाय मोसानाय बायदिफोरावबो बर' बर' हारिया ओ आखा फाखा जालांनाय खौ जोङो नुनो मोनदों दाथ' बर' सुबुं बर' सुबुंफोरा ओ गोदो जेरैबायदिहाय जेरैबायदिहाय बिसोरो जौ बायदिसिन बायदिसिना फेग्रा मुवा लानानै
उम
आथिखालाव बेफोर फेग्रामुवाफोरखौबो बारा ओ बारा लोंनाय जानाय बायदिसिनाखौ जोङो नुनो मोनाखै आरोना नों
औ औ
औ बे बेफोरनि जाहोनावनो जोंना बर' बर' हारि बर' बर' हारिया उम जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंनाथ' बर' बर'नि न'खर न'खर जोङो जौ बायदिसिना बायदिसिना बायदिसिना जोङो मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेनि जाहोनावबो जोंना बर' सुबुंफोरा बे फोरनि जौफोरखौ गोबां बिबांनि लोंनानै ओ गावसोरनि न'खर नङाब्ला बाहेरावबो जों गोदो नांज्लायनाय खमज्लायनायखौ जोङो नुनो मोनदों मोन नाथाय आथिखालाव जौफोरखौ जोङो खम बिबांनि खम बिबांनि न'खर न'खर खालामो बेनि थाखायनो बेफोरबादि फेग्रा फेग्रा उम लोंनायफोरखौ खमायनो हमदों बेनि जायगायाव बिसोरो लोंग्रानि जायगा बिसोरो गावबा गाव न'खराव बिसो रो अमा फार्म दाउ फार्म बायदिफोर होनानै बिसोरो फैसा खामायगासिनो दङ नोंथां बेनि -बेनि जाहोनाव जोंना बर' सुबुं बर' सुबुंफोरा गोबां रां खामायगासि आरो बेफोर रांजोंनो बिसोरो गावबा गाव उम फालांगि बि-बिजनेस बायदि होनानै बेसोरो बेफोर फैसाजोंनो आरो फैसा खामायबावनानै गावसोरनि थाग्रा न' गाननाय जोमनाय बायदिसिना गारि मथर लानानै बिसोरो गोबां खम समनि गेजेरावनो बिसोरो मैगं थाइगं आबाद बायदिसिना जों गायनायखौ नुनो मोनदों नों
औ औ नोंगौ नों उम
अ नंगौ नोंथां। जायनि जाहोनाव बिसोरो खम समनि गेजेरावनो जेरै जोंहा गोदो माइ गायनो माइ गायनो सम जाबा जोङो नांगोल नङाबा हेनटेक्टर टेक्टर उम फिसा हेन्द ट्रेक्टरजोंनो जोङो ओ सालायनायखौ नुनो मोनो नाथाय बेनि जायगायाव दा
उम
आथिखालाव टेक्टरजों एल हाल एवनाय जोङो नुनो मोनदों नोंथां बे जायनि जाहोनाव दा गोबां खम समनि गेजेरावनो गोबां बुजा बिगा दा एनखौ जों नुनो मोनदों।
उम-उम
नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा बर' हारि जैनि जानायनि सायाव
उम नोंगौ नों जेबुंदों बेयो सैथो जोङो सिगांआवहाय गोग्लैसोनायमोन बे गोग्लैसोनाया बांसिन जे जानाय लोंनाय बा बांद्राय माने सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय जादोंमोन होनदों नोंथाङा नंगौ बियो थार। उम सिगां समावहाय बांद्रायजों बांसिन माने जों दिनैहाय माब्रै सोलिगोन मा जागोन जों बेखौल' साननाय उम बेबायदिल' साननाय बेफोरखौ जों हम दांनो हायो जेरै गामोन ना गामोन दिनै मोनजाबानो जाबाय गाबोन ना गाबोन जालायगोन बेबायदि आरोखि आं बांद्राय बुंला जिखुनु सिगांहाय माब्रै सोलिलांगोन माब्रै जों जोंनि न'खरखौहाय गोजौ फारसे लांनो हागोन दा बे साननाया जों गास सुबुंफोरनि मेलेमावहाय हाबसोबाय जायनि थाखाय जोङो मा उम जायनि थाखाय जोङो गुबुनफोर बायायदि जोंबो मानि बिसोरजों समान समान जौगाफानो बे साननाया जोंनियावहाय फैनाय लोगो लोगो जोंबो गोबां माखासे मानि खामानिफोर जेनेबा फाराम खालामनाय उम बेफोरबायदि साननाय हनाय उम खामानि मावनाया फैनाय लोगो लोगो जों जौगाबोबाय होनजायो आरोखि एसेबाबो सिगांनिफ्राय सिगां जेरै खम दङमोन दा एसेबाबो आलादा जायैबाय आरोखि
नंगौ नोंथां नंगौ
उम
औ नंगौ टाइमाबो गैला जोंना नोंथां
औ औ दे उन समावहाय रायलायसै दे